नोंथां औ औ नोंथां खौ कल खालामनायनि जाहोनानो जादों ओ नोंथाङा ओ बर'नि ओ आबादफोरनि सो ओ सोमोन्दै एसे सावरायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ हागोन हागोन दायो आबाद बुं आबादफोरनि बिथोराव दायो दैज्लां बोथोर हिसाबै जोंनियाव माइ गायनाय आरिनाय सोलिगासिनो द दङ औ माइ गाइनायनि बागै बुङोब्ला जोंहा गिबियावहाय दुब्लिखौ खारायनाय जाय खौ खारायनाय बुङो हालेवग्रोना लायो सेथि खेब हालेवनाय से थि खेब हालौनाय होनना बुङो जोंनियाव बेनिफ्राय सेथि खेब हालेवनायनि उनाव नै थि खेब थामथि खेबसिम जोंनाव हालौवो हालौनायनि उनावहाय गि गिबि सिनाव जोंहा खोथिया माइखौ फोना लाग्रोयो जायखौनखि माइज्लि माइ दोनखानाय जायो बे माइज्लि माइखौ फोना लाग्रोयो।
नंगौ नोंथां औ।
खोथियाहाय गायजानाय बायदि जायोबा थामथि खेबखौहाय हालएवहैयो आरोखि। हालौनायनि उनावहाय माइखौ गायनोसै खायफा खायफा जों जोंनियावहाय खासिया माइ गायनो होनना बुङो खासिया माइ गायो बेखौहाय गायनाय खेबनै गायनाय खेबनै फुनाय बुङो आरोखि जोंनियावहाय।
नंगौ नोंथां औ।
खौहाय गायो बिनि उनावहाय जोंहा एसेयानो दैज्लांनि माइ गायनाया बिनि उनावहाय गुबुन आबाद बुङोब्लाथ' दैज्लांआवहाय गे- गैलायानो माइआनो बेनि उनाव मेसेंयावहाय जोंहा जायखौनाखि गोरान आबाद होनना बुङो जेरै बिदिन्थि बेसर, फाथो, सिबिं बायदि बायदि दङ आरोखि।
औ नंगौ नोंथां।
फ्राय बिदिनो जानाय मैगं आरिफ्रावहाय मुला, मैद्रु, लाफा, आलु बेफोरबायदि बायदि दं बेफोरखौ गायनानै जोंनि बर'फोरा हाथाय बाजाराव फानहैयो आरोखि। ना बेजोंनो बेबायदि बेजोंनो जोंनि बर'नि आबै आजौमोना बिदिजोंनो फाननानै बेजोंनो सलियो रांखान्थि बिथिङाव बेजों जौगानो हायो आरोखि ना दा नोंसि दा नों सिनियावहाय माइफोरखौहाय माबोरै गायनाय जायो जे गोरान आबाद मावो ना मावा?
औ नंगौ नोंथां ओ जोंनि जाबो बेबायदिनो गोबां सुबुङानो माइ आबादखौ मावनाय जायो नोंथां। आरो माइ आबाद खौ जोंनि जुगाव गोबां सुबुङानो मावो माइआनो जोंनि गाय आब- गाहाय आबा द नङा होमबा नोंथां औ जोंनिखि ओ बेबायदिनो गोबां रोखोमै जोङो माइ आबाद मावनायखौ नुनो मोनो। बेबायदिनो जोंना गिबियावनो माइ आबादखौ बोरै मावो होनोब्ला नोंथां गिबियावनो जोङो ओ बेबायदिनो माइलि जायखौ जोङो माइलि माइ होननानै बुंनाय जायो नोंथां बेखौ ओ फुख्रियाव सोमनानै बेखौ ओ सान हरसे दोननानै अखानायै जोङो टेक्टरजों बा हालजों हाल-हालजों एवनाय हायाव जोङो बेखौ फोनाय जायो नोंथां सारनानै बेबायदि नो सप्तासे बा सप्तानै थानानै बे सारनाय ओ स ओ सार सारनाय माइलिया बियो गोरलै गोरलै बेबायदिनो खोथिया रज'यो नोंथां। आरो आरो बेबाय दिनो नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो खोथिया बोखांनायनि उनाव बेखौ जाय जाय हायाव जोंना गायनो लांगोन बेयाव जोङो गायनायखौ गाय- गायनाय जायो आरोना नोंथां। औ बेे बायदिनो आ थिखालावथ' नोंथां ओ माइ आबाद माव मावनोबाथ' जोंना गोबां ओ गोबां हाखौ जोङो एवना- एवनां एवनो गोनां जायो नोंथां। बेबायदिनो आथिखालाव थ' जोंना ओ टे-ओ बेबायदिनो ट्रेक्टर मेसिन ओंखारबाय नङा होम बा नोंथां। जायनि जाहोनाव सुबुंफोरानो आथिखालाव ट्रेक्टरजों माइ गायनायखौ नुनो मोनो ओ बेबायदिनो नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो गोबां उम ट्रेक्टरजों माइ गायनानै सानसेयावनो ओ जि जि बिगा बा थामजि बिगासो हाखौ जोङो ट्रेक्टरजों एवनानै आबाद मावनाय खौ नुनो मोनदों आरो नोंथां औ बेबायदिनो नों थां ओ जों गोदो गोदायथ' ओ गोदोनि सुबुंफोराथ' बेफोरबायदि ओ टेक टर बिदि ओंखाराखैमोन नालाय नों थां गोदोनि सुबुंफोरा औ हालजों एवनानैसो जिउ खुंनायखौ बा आबाद मावनायख जों नुनो मोन्दोंमोन नोंथां ओ आथिखालावथ' बेफोरबायदि ओ हालजों एवनाय सु हालजों एवनाय गोबां खम नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। हाल जों माइ-माइ आबाद मावनायखौ जों गोबां खम नुनो मोनो बेनिखायनो आथिखालाव गासैबो सुबुं माहारियानो मा ट्रेक्टरजों आबाद मावनायखौ बा माइ गायनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो नोंथां। ओ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावथ' ओ बेबायदिनो खाथि यावनो जोंना दैमा दं नालाय नोंथां ओ दैमायाव दैमाया बेबायदिनो गोबां अखा हानायनि जाहोनाव गोबां दै फैनायनि जाहोनाव ओ बेबायदिनो जोंनि आबादफोरखौ लोमसावनानै गोबां खहा खालामनाय जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि जायो नोंथां। ओ बेबायदिनो गोबां हा खिसि खांनाय बा हा खुरखानाय बेफोरबायदि गोबां जायो नोंथां खाहानायनि जाहोनाव ओ आबादफोरा बो गोबां सिलिंखार जालांनाय जालांदों आरो बेबायदिनो गोबां हा फोरखौ ओ दैया लावनानै बेबायदिनो ओ बालासिया खालामजोबनानै गोबां हाखौ जोङो आबाद मावनो हायै खालामना गालांनाय जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनदों नोंथां औ बेफोरबाय बदिनो नोंथाङा दनिसो सों-सोंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो ओ गोबां ओ माइ आबादनि अनगायैबो गोबां उफेरा आबाद मावनाय जायो नोंथां। ओ बेबायदिनो जोंना सबाय सबायाइ आबाद ओ जायखौ जोङो गोरान बा हायाव मावनाय जायो नोंथां। ओ बेबायदिनो सबाइनि अन गायै बेबायदिनो मुं ओ खाला ओ जायखौ जोङो ओ मुसुर मुसुर बेबायदि खाला होननानै बुंनाय जायो नोंथां बेखौ ओ जोंनि ओनसो नायखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ औ
जोङो ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो उफेरा आबाद मावनायखौ मा वनानै ओ सुबुंफोरा जिउ खुनो जिउ खुंङो नामा नोंथां?
औ जोंनियावबो बिदि उ फेरा आबादखौ मावनानै जिउ खुङो बेनिफ्राय जोंनियावहाय बांसिनै नैबे फाथो आलु आरो मोनसे सबाय आबादखौनो बांसिनै मावो बेनिफ्राय उफेरा गुबुन आबादथ' मावनाय जाया। नो आरो मोनसे जुाखाम आबद दङ जुखाम आबाद खौ फ्राय जोंनि गामिनि आबादारिफोरा मावो आरोखि फ्रायानो जुखाम आबाद मावो। बेवहाय गोबाङै रां रांखान्थि बिथिङाव जोंनि एरियायावहाय जुखाम आबादजोंनो बांसिन रां खामायनो हानाय बायदियै जुखाम आबादखौ बांसिन मावनाय जायो आरोखि जायखौ उफिरा आबाद होनना बुङोब्ला बेनिफ्राय नोंथांमोननियावहाय जुखाम आबादखौ मावनाय जायोना जाया।
औ नंगौ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो जुखाम आबादखौ मावनाय जायो। नाथाय जोंनि ओनसोलाव जुखाम आबादखौ एसे खम बिबाङै मावनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां। बेबायदिनो न'आव न'आवबा जानो आनथाबा गावब गाव जानो आन्था जों गायना लांनायखौ नुनो मोनो नोंथां बेबायदिनो बेफा फालांगिनि थाखाय जोङो माखासे गायनायखौ जोंनि ओनसोलाव खम नुनो मोनो। नोंथां बेबाय दिनो ओ एसे एनै जोंनि न'नि हायावनो गायनानै जोङो हाथाय बाजाराव फाननो लांनायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां बेबायदिनो ओ गोबां बेबायदिनो जि बिगाबा ओ जिबि-् जि बिगा बा जिबा बिगा बिदि आब मावनानै जुखाम मावनानै जिउ खुंनाय बा जो ओ फाननो एबा फालांगि खालामनो थाखाय लांनाय जोङो जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनाखै नोंथां उम बेफोरबायदि जुखाम आबादा जोंनि ओनसोलाव आबाद मावनाया एसे खम बिबां माने एसे खम मावनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां औ नंगौ ओ बिदिनो ओ जोंनि ओनसोलाव बे जुखाम आबादनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलाव ओ बेबायदिनो ओ गोबां उफेद आबाद मावनाय जायो ओ जाय खौ बेफोरबायदिनो ओ बेबायदिनो बेबायदिनो सबायाइ दानिसो बुंलांनाय नङा होमबा सबाइखौ जोंनि ओनसोलाव गोबां बिबाङै मावनाय जायो नोंथां बेफोरखौ सबायखौ जोंनि ओन ओनसोलाव बेबायदिनो बेफार फालांगिनि थाखाय मावनाय जायो बेफोरखौ सबाय खौ जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो नानानै जोङो न'आव ला लाबोयो नोंथां लाबो। गोननानै बेबायदिनो हाथाय बाजाराव फानहैनाय जों नुनो मोनदों नोंथां। आरो बेबायदिनो हाथाय बाजाराव फाननायनि अनगायैबो नोंथां आथिखालावथ' गारि मथरनि जेबो जिंगा गैलानालाय नोंथां। आथिखालाव बेटेनारि जुग। खायनो जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा मा नोंथां गोबां हाथाइ बाजार हाथाय बाजारनि अन अनगायैबो गोबां टाउन सहराव फाननानै बेबायदिनो गोबां रांखावरि बा बेसेनाव फाननानै गोबां रां खावरि खामायनायखौ नुनो मोन्दों नोंथां।
औ औ।
औ नंगौ नोंथां नोंथांमोननि नालाय बेफोरबायदि ओ ओ आबाद मावनानै बेबायदिनो जिउ खुंनायखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होदो
औ औ अफेरा आबादजों जिउ खुंनाया गोबाङानो दं जोंनियाव गोबाङानो खाङो दा दा नोंथाङा बावैसो बुंलांदों सबाइ आबाद सबाइ आबादखौ जोंहा सबाइ आबादखौ जोंहा फुखांनायनि उनावहाय जे मारा होनना बुङो फिथाइखौ आलादायै जे बख'यो जाय बेखौनोखि जोंनाव मारा होनना बुङो।
औ नंगौ नोंथां।
नि उनाव जोंहा सबाय फिथाइखौ आलादायै फानो बेनिफ्राय जायनाखि सबायनि
औ नंगौ नोंथां।
बे सबाइनि बिगाखौ जोंहा अरजों सावनानै खारदै महरै बाहायो आरोखि। खारदै महरै बाहायनानै जोंहा बिदिनो जानाय बिदिनो सबाइ बे सबाइ ओंख्रियावनो बे खारदैखौ होफिनो जायनाखि फिथाइ सबायाइ
औ नंगौ नोंथां औ।
अन
औ। औ नंगौ नोंथां।
ज
ओ नोंथां बेबायदिनो गोबां सुबुंफोरानो आबाद मावनो बेबादिनो उफेरा आबाद मावनायनि अनगायैबो जोंना माइ आबाद गोबां आब मावनानै सुबुंफोरा जिउ खुङो नङा होनबा नोंथां? खोनादोंना नोंथाङा? हेल' नोंथां? खोनादोंना नोंथाङा? हेल' नोंथां! बेबायदिनो गोबां आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनदों नोंथां बेबायदिनो गोबां सुबुंङा आबाद आबाद मावनानै गावबा गावनो